हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां
बिदिबा संनाय खावनायनि बागै एसे रायलायनोसै नामा
औ रायलायजागोन दे
औ जोंनाथ' संनाय खावनाय होनबा गोबां मैगं थाइगं ओंख्रिफोर गोबां दङ नङा होमबा
औ
नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओंखामजों लोगोसे मैगं संनानै जाबोदों दा बे संनाय राहाया गुबुन गुबुन आदब खायदा जेरैहाय रुनाय, खायसेखौ खारै होनानै संनाय खायसे मेनाय एवनाय आरो बेबायदिनो आलदा आलदा रोखोमैहाय बर'फोरा संनानै जाबोदों आरो
औ
दा बेबायदिनो जोङो नैबे खोथाखौबो बुंनो हायो जे बर'फोरा गो गोदो गोदायनिफ्रायनो खारैखौहाय ओंख्रि संनायनि मोनसे गुबै ओ आदब महरैहाय बाहायबोनायखौबो जोङो नुनो मोनबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला ब्ला आथिखालनि बायदि थाव दिहुननानै लानो रोंस'वाखैमोन बेनिखायनो खारैखौनो गोदो गोदायनिफ्राय बानायनो रोंजेननानै बेजोंनो बांसिनै ओंख्रिफोरखौहाय संनानै जोनायखौ जोङो नुहुरो आरो
औ बेफोरबायदिनो खारैनि माखासे ओंख्रिफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ
खारैनि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो फैगोरो अनला खारै सबायाइ खारै, लाफा खारै, बेनिफ्राय बायदि मैगं गोथांखौहाय जमा लगायनानै खारै संनाय ओ जायखौनि कि जायगा लायै जायगा सरजना खारै बा मोदै खारै होननानैबो बुङो। बेबायदिनो मै फिथाफोरखौबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै होनानैबो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगंखौ सङोब्ला खारै होनानै जानायखौबो जोङो मोनथिनो हायो।
औ गोदो गोथाय नाथाय ओ जेब्ला गेजेर ससेनिफ्लाय ओ थाव ओंखारदोंमोन थाव ओंख्रि संबाबो ओ बर'फोराहाय एसेबाबो खारैखौ होनानै जानाय खौ नुनो मोन्दों नोंथाङा नुदोंना बिदि?
औ नुनो मोनदों बेखौहाय जोंनिथिंबो बबेबा बबेबा ओंख्रिखौ बेबायदि आदबयै संनाय जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथां बुंनायनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैदों जे जोंनि बे बाक्सा ओनसोल बाक्सा डिस्ट्रिक ना बेवहायो बांसिन बर' सुबुंफोरखौनो गासैबो ओंख्रियावनो खारै होनायखौहाय आङो खोनानो मोनबोदों आरो बेनिफ्राय ओरैजाय अदालगुरि द्रिस्ट थिकनिनो टंला होननाय मोनसे जायगा बेवहायबो माखासे बर'फोरा गासैबो ओंख्रियावनो खारैखौ एसे एसेब्लाबो होदेरनानै जानाय खौहाय आङो नुबोदों।
औ औ नोंथाङा बेफोर ओंख्रिखौ मोनजाफेरबाय नामा बेबायदि ओंख्रि संनायखौहाय
औ बांद्रायखौ नङाब्लाबो आङो मोननैसो बेबायदि थावबो आरो ओंख्रि ओ सरि खारैबो लगायनानै संनायखौ मोनजादों । जेरैहाय दालि दालिखौबो खायसे खायसे थावबो होयो बेनिफ्राय
खारैखौबो होयो आरो मोदुमफुल जायखौनिखि मैथ्रु होननानैबो बुङो बेखौबो फार्स्टावहाय थावजों एवग्रोना लानानै उनाव जाहाथे नैबे बांसिन मोजांसिन रुयो बिनि थाखाय खारै होनायखौ आङो मोनजानाय जादों आरो
औ
नोंथाङा बेबायदि माखासे ओंख्रिफोरनि बिदिन्थि होनो हागोन ना? नोंथां मोनजानाय
ओंख्रि ओंख्रिफोरखौथ' गोबां मोनजादों नाथाय माबोरै संदों माबायदि प्रसेसआव संदों बेफोरखौ बारा मोजां मिथिया नाथाय आं जेसां हायो बे सांखौ खोन्थानो हागोन। आं जिखौ मोनजादों खारै ओंख्रि बुंबा बुंबाथ' आङो बेफोरबायदि मिक्सखौ बारा मोनजायाखै ओ मोनजानायाहाय जोंना सबायखौहाय सिगाङो ओ खारै होनानै रुना लाग्रोनानै बेनि उनावहाय थाव होनानै थाव एसे होनानै सामब्राम फानलु एवगना लानानै बे थाव सेरनायखौ नुदों आरो बेलेग आरो बेफोरबायदि एसेबां मोनजायाखै जोंना खारै संबा बांसिनानो खारैजों सङो आरो थावजों संबा थावखौ बेलेग- बेलेग संनानै -' बिदिनो जायो आरो बेखौ नुदों खारै ओंख्रि होनना बुंबा जोंना नारजि दोलोखौ जोङो गोबां फसन जायो गोबां मानसिफोरानो जायो मोजां मोनो नार्जि दोलो अमा बेदरजों नार्जि दोलोजों आं बिनि बागै एसे खोन्थानो सानो
औ खोन्थ जागोन नोंथां
नारजि दोलो होनबाथ' जोङो बयनिबो फसन्द नालाय बयबो फसन जाखायो मोजां मोनखायो जाय फोर जानो हायाबाबो मोजां खोनायो नङा होमबा नारजि दोलो संनो थाखाय जोंहा नार्जिनि गोनांथि जायोना ना बे नार्जिखौ जोङो बहानिफ्राय मोनो बेखौ आं खोन्थानो सानगोन आरो जोंना नार्जि होननानै बुङोब्ला नार्जिखौ जोङो फाथोनिफ्राय लाबोयो फाथोखौ जोङो सिगां फोग्रोनानै लायो फोनानैहाय बेयो जेब्ला देरबा फाथोखौ ओरैनो गोजाबो खारै होननानै फाथैखौ संना जायो नङा होमबा ने
औ
स्लुब- स्लुबनो गोथाव मोनजायो होननानै बुङो खायफा मुगैयोबो नाथाय बांसिनानो बर'फोरा फाथोखौ खारैजों संनानै जाबा गोथ- आव मोनजायो होननानै बुङो आरो नाजोंहाय बेनि उनावहाय ओ नारजि दोलो बागै बुंदोंमोन ना फाथोखौ जोङो जेब्ला राबाथायहाय फाथोनि बिलाइखौ जोङो फोराननानै बेखौ राननानै रानबाथाय बियो नारजि जायो नारजि होननानै बुङो बेखौहाय नारजिखौ जोङो गोबाव समनि थाखायबो थिनानै जानो हायो गोबां मानसिफोरानो गोबां गोबां बिदि नारजि फोराननानै नैहाय थिनानै गोबाव समहालागै जायो आरो बे नारजिखौहाय जोङो जानो थाखाय ओ सानसे सिगां नङाबाबो गोबाव समनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो सिगां सोमखांनायनि उनावहाय जेब्ला संगोन अब्ला बेखौहाय नारजि मोजाङै सु लानानैह नारजिखौ खारैजों गोबाव समनि थाखाय बेखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो जेब्ला बिलाइआ रुयो नायनानै खेनसे जो रुयाखैब्ला दसे आरो फोमोनबावगोन ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेखौ रुगोन रुखांनायनि उनावहाय जेब्ला बेयो रुइगोन रुइनानै बिदि सागंजों सानानै बेखौ आरामनो मा होनो बेखौ उन्नानै लायो आरोना
औ
मिस मिस जानायनि थाखाय बेखौ सागं सानानै लासिगोन लाखांनायनि उनाव ओ बेदरफोर होबा अमा बेदरजों बांसिन जायोना अमा मेजेमजों गोथाव जायो होननानै बुंङो बेनिफ्राय बे अमा मेजेमखौ म म्ला मस्लि होनानै सामब्राम बायदिसिना ओ हाइजें फानलु बेफोरबायदि होनानैहाय देनानै बांसिनानो जोंङो बर'फोरखौ नुनो मोनो ओ दखाननि बायनानै मोननाय मस्ला मस्लिफोरखौ खौ बारा जानो नागिरा नआव मोननाय हाइजें सामब्राम फानलु बेफोरबायदि सामब्राम बिलाइ बेफोरबायदि मस्लाफोरखौहाय अर्गेनिकफोरखौ बांसिन जानाय नुयो आरो ना बायनानै गुन्दैयाव मोननाय बुस्थुफोरखौ बारा जानायखौ नुबांनाय जाया नाथाय दानि मानसिफोरासो बेफोरबायदिखौ जायो गोदोनि सम गोदोनिफोराथ' मानसिफोराराथ मिथिबावनोमोन बेफोरबायदि मस्ला दं नामा नङा होमबा बेफोरबायदि संनानैहाय बेखौहाय ओ जेब्ला बेदरा मोनो मोननानैहाय बेखौ बे रुनानै लानाय नारजिखौहाय बेहाय होसननानै आरामनो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै नांनाय बायदि संख्रि होनानैहाय बेहाय बेखौ फोमोननानै लानाय जायो आरो नोंथाङा नार्जि दोलो ओंख्रि मोनजाफैबायना जानो मोजां मोनो ना मोना
औ नोंथां आंङो नारजि दोलो मोनजाफेरबाय जानोबो मोजांखौनो मोनो
औ
उम बेनिफ्राय नोंथां नैबे नारजि दोलोनि माबाफोर ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हानाय दङ नामा बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन ना
नार्जि दोलो औ नार्जि दोलोखौथ' बयबो जायो मिथिगौ नाथाय ओ खायफा खायफा मानसिफोर जेर जायफोर दुरबल ओ मा होनो बेखौहाय दुरबल मानसि थायोना बिसोरोहाय जानो हाया ना आरो खर' गिदिङो सान्दुुंङाव ओंखारनो हाया खायफा खायफा मानसिफोरा ओंखारबाथाय खर' गिदिंनानै गोलैनो नागिरो होननानै मिनथियो आरो बेनि बागैल' मिथियो आंङो बेनि अनगा बेलेग मिथिया नों नोंथांङा मिनथियोबा खोन्थानो हागोन
औ ओ नारजि याथन बुंनो थांङोब्ला बेयो लिमोनला अब्ला नैबेखौहाय ओ जायफोरहानिखि गोदोननि बेमार दङ जायखौनिखि थंसेल होननानै बुङो बिसोरबो बेखौहाय जानो हाया होननानै आंङो मोनथिनाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंथां बुंनायानो जायहानोखि खर' सायो ओ देहाया लोरबां बिसोरो बेखौहाय जायोब्ला देहायाव खस्थ' मोनो
औ
नाथाय बेहा माखासे ओ मोजां गुनफोरबो दंङ जेरावहाय कि बेयो मानसिनियाव थानाय ओ गोदै बेखौहाय कन्ट्रल खालामनानै माने जखानि खालामनानै दोनो आरो
औ औ औ
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि नैबे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ जोंना समाबो जाबायमोन दे बिदिबा